खोनादों नोंथां औ
औ नोंथाङा आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जोंनि बर' हारिमुआव जोंहा मोनसे खान्थि दं जाय जोंनि दोरोङारि जोंहा हाबा खान्थि नङा होमबा नोंथां बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां औ जोंनि हाबा खान थि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे नेमखान्थिफोर दङ जों हाबाखौ मोननै खान्थियाव नुनो मोनो जेरै हाबा गोलाव आरो हाबा गुसं हाबा गुसुं होनोब्ला जोंहा जेरै हाथासुनि हाबा जानाय जों बाथौआवनो जों न'नि बाथौआवनो जों हाबा जानायखौ नुनो मोनो बे हाथासुनि हाबायावहाय जोङो अनला आमावजों दाउजों संनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो जेरै हाथा जों जायखौ गाम्बारि दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो बे हाथाया जोबोरैनो गोनां हाथासुनि हाबायावहाय बे हाथाया जो आरो जोला थायो बेबायदिनो जोङो बे हाथायावहाय ओंखाम ओंख्रिखौ लानानै सासे हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो राननानै होनाय जायो आरो बेयाव राननानै होनाया मोनसे नियम दं जे सासे हिनजावा हाथायाव लानानै ओंखाम राननायखौ रानै रानै राननानै हाथायाव एसे आग्लाय होनोनानै जुदि न'आव दोनहैफिननो हायोबा बे हिनजावा
लोखि गोनां जायो माइनाव जायो होननानै जोंहा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ बेबायदिनो जोङो हाबायाव गोनां जानाय मुवाफोर जेरै ओ हिनजाव गोदाननि गानग्रा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गानबोनाय जेरै दख'ना थावसि
ओ हिन्जाव गोदान खाख्लुमग्रा अरुनासि आरो आसान सांखा सिन्दुर बैफोरो जाबाय जोंनि हाबायाव ओ गोनां जानाय मुवाफोर आरो हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदानजों लोगोसे जोंहा सानै सुबुंनि गोनांथि जायो बेनो जाबाय मेथर आरो मेथरि अ मिथर आरो मे रिया हाबा जानायाव जोबोरैनो गोनांथार बेजों लोगोसे जोंहा परहित एबा जा ना गुरु बेखौ लाफानानै जोंहा ओ हाबा जानायनि माखासे नेम खान्थिफोर दङ बे हाबा खौ गुबुन गुबुन धोरोमा गावबा गावनि ओ नेमखान्थि धोरोमारि ने खान्थिफोरजों हाबाखौ जानाय जायो ओ बेबायदिनो जोंनि साबानि माखासे आरो बाहागोफोर दंबावो बे हाबानि बाहागोफोरा गासै मोनद' बेफोर नो जाबाय दोनखारनाय हाबा खारसननाय हाबा नायनानै लायनाय हाबा दंखा हाबनाय हाबा गोरजि लाखिनाय हाबा
खावनानै लायनाय हाबा बेफोर हाबाफोरखौहाय जोङो मोनो जों नुनो मोनो बेनि गेजेरावनो जोंहा ओ नायनानै लायनाय हाबा बे हाबाखौनो जोङो जोंनि नेम खान्थि गोनां हाबा होननानै जोङो बुंनाय जायो बेजोंनो लोगो लोगोसे ओ जोंहा ओ नायनानै लायनाय हाबा होननानै बुङोब्ला जेरै जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे दोरोङारि खान्थि दङ जे जाय न'खराव हाबा जानो गोनां सासे हिनजाव एबा सेंग्रा थायो ओ सासे हिनजावनि न'वावहाय जोंहा गामिनि माखासे गाहेला सुबुंफोरखौ लानानै खबर थांनायनि माखासे नेम खान्थिफोर दङमोन जेरै जोङो खबर थांनायाव ओ जौ जरा गय फाथै जरा बेफोर लांनायनि माखासे नियमफोर दङ बेनि गेजेरावनो जोंहा मोनसे बाथ्रा भावखौ जोंहा बुंनाय जायोमोन जेरै जेराव थुरि नुयो बेयावनो बाथि सिगारो होनाय बायदि बेनि ओंथियानो जाबाय जेराव हाबा जानो गोनां सासे आइजो बा हिनजाव थायो बा सिख्ला थायो बे न'खरावहाय ओ माखासे जाय हौवाजों जागोन बेनि जुलिनि रादाय थि खालामनो जोंहा थांनाय जायो आरो बेयावनो जोंहा माखासे नेम खान्थि फोर दङ बेफोरनो जाबाय ओ जाय हिनजावनि न'वाव थांनानै ओ रायज्लायहैगोन जाय हिन्जावखौ हाबानि थाखाय सायख'दों बे हिनजावनि न'वाव थांजानाय माखासे जेरैहाय जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माखासे दोरोङारि खान्थि जेरै आसानसांखा लां लांफानानै न'नि उखुम मुदायाव खिथेबनानै गारबोनाय बा खामसालि रोबैयाव ओ खिथेबनानै गारबोनाय बे मोनसे हुदा दंमोन जुदि हिनजावा ओ बे हौवाजों हाबा जानो गोसो दङब्ला बे आसान सांखाखौ बियो बे जाय जायगायाव खिथेबनानै गारबोदों बेखौ बेयावनो दोनबाय थायो खबरनि से सप्तानि उनावहाय जोंहा बे आसाम सांखाया दंना गैया बेखौ हौवानि न' खराव खनसे नायफैनाय हुदा दङमोन जेरै जुदि बे आसाना उखुम मुदायावनो ओ थायोब्ला अब्ला साननानै लानाय जायोमोन हिनजावा हौवाजों हाबा जानो राजि दं जुदि ओ हिनजावा ओ हौवाजों हाबा जानो राजि गैया अब्लाबो आसान सांखाखौहाय बो खारनानै बारि बा गयबा मोनसे जायगायाव गार खोमानानै दोनोमोन अब्ला साननानै लानाय जायोमोन जे बे हिनजावा सासे हौवाजों ओ हाबा जानो गोसो गैया बेनो जाबाय जोंनि बर'नि ओ हिनजाव नाय एबा खबर थांनायनि माखासे नियम खान्थिफोर आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जेरै दंखा हाबनाय हाबा होननानै बुङोब्ला सासे आइजो एैबा हिनजावा फिसा फिसौ थाखानानै फिसाय थैखांनायनि उनावहाय गावनि धोन सम्पति एबा फिसा फिसौफोरखौ बेंनो एबा नायनो नैथि खेब जुलि लाफिननाय जाय जुलियावहाय सासे हौवाया बे हिनजावनि न'खराव थांनानै दोहोन सम्फति फिसा फिसौखौ बेंहोनाय माखासे नेम खान्थिफोरानो जाबाय दंखा हाबनाय हाबा बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै खारस'नाय हाबा गोदोनि दिनावहाय
खारसननायखौहाय जों बांसिन नुनाय जायोमोन बेबायदिनो जाय आइजोआ बा जाय सेंग्राया सानैजों मोजां मोनलायनानै थालायो बेनि उनावहाय जोंहा हाबा जानायनि सम फैयोब्ला खार सनहैलायनाय बेफोरबायदि माखासे नेयम खान्थिफोर दंमोन बेबायदिनो जोङो बर'फोरनि ओ हाबा जानाय नेमखान्थिफोरनि सोमोन्दै जों फोरमायनो हायो दा आं नोंथांनियावबो सोंनो सानदों जोंनि बर'नि माखासे हाबा जानायनि नेमखान्थिफोर आरो नोंथांमोननि जायगायावहाय हाबाफोरखौहाय आथि खालाव माबायदि ओ खुंनायखौ बा माबायदि नेमखान्थिजों खुंनायखौ नुनो मोनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आजौ आजैनिफ्रायनो मोनसे हाबा जानाय खान्थि दङ नङा होमबा नोंथां हाबा जानाय खान्थि होननानै बुङो बा जोङो सासे हौवाजों सासे हिनजाव जों जोंहा जरा जुलि होनाय नङा होमबा नोंथां बे जोंहा खान्थिया गोदो गोदाय आजौ आजैमोननि संसार जाबोनाय बा रायजो जाबोनाय समनिफ्रायनो जा गायदों नङा होमबा नोंथां जोंहा गोदो गोदाय बेबायदिनो जोंनि बर' हारिया मोनसे जोंनि दोरोङारि नेमखान्थिनि गेजेरजों ओ हाबा होनाय बेखौ लानाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि जों हाबाया जाहैबाय गोलाव हाबा आरो गुसुं हाबा जेरै गोलाव हाबा होननानै बुङोबा जोङो आबुं हाबा खान्थि आरो गुसुं हाबा होननानै बुङोबा जों हाथासुनि हाबा नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा मा मोनसे बेबायदिनो दोरोङारि हाबा खान्थि दं नङा होमबा बेबायदिनो जोंहा हाबा खान्थि होननानै बुङोबा गोदो गोदायनिफ्राय दासिम हाबा जाबोनाय नङा होमबा जोंहा मोनसे नियम दङ ओ हाबा जा हाबा जायालासे बेबायदिनो गथ' गथाय खांनाय नेमखान्थि बेफोरखौ जोंहा जोंनि समाजाव गनायनाय जाया नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोङो हाबा खान्थिखौ लानाय जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो सानैजों जरा जरि हाबा जाखांबासो जोङो बेबायदिनो संसार जानाय बा गथ' गथाय खांनाय बे मोनथायखौ मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंहा हाबा खान्थियाव जोङो हाबा जानाय बेखौ जोङो गोदोनि फ्राय नुबोनो मोनदों जोङो हाथासुनि हाबा होननानै बुङोबा जोङो बेखौ अनला ओंख्रिजों खुंनाय जायो नङा होमबा नों थां बेयाव जोंहा गिदिरथार माखासे खरसा खालामनाय जाया बा माखासे गोबां खरसा खालामनाय जा या बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रि संनानै जोङो बेखौनो रायजो राजाफोरनो जाहोनाय जायो नङा होमबा बिनि सिगां मोनसे नियम दङ बेयाव हिन्जाव गोदानखौ हाथायाव ओंखाम खुरहोनाय जायो रायजोफोरनो लोगोसे हौवा गोदाननोबो ओंखाम खुरफानाय जायो आरो हौवा गोदाना जाहां जायोब्ला बेनिनो गामिनि लोगोफोरा बे खौ बिथांखौ बोखारनानै बिनि ओंखामखौ सेनानै जानाय ना बेफोरबायदि नियम दङ आरो आरो नङा होमबा नोंथां बेयाव जोङो अनला ओंख्रिजों खुरनानै होनाय जायो बोथिसे बोथिसे बेयावनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो हिनजाव गोदाना जुदि हाथानि ओंखामखौ बा ओंख्रिखौ आग्लायनानै न'आव दोनहै होनो हायो अब्ला बे हिनजावखौ लोखि होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो हाबा खान्थिखौ जोङो मिथिनाय जायोना बेबायदिनो जोङो गोलाव हाबा होननानै बुङोबा मोनसे आबुं हाबा बेयाव माखासे हाबा होनानै जोङो माखासे रायजो राजाफोरखौ गासैखौबो ना बेदरजों जोङो जाहोनाय जायो बेबायदिनो हाबायाव परहित थायो आरो जोङो पुरहितआ माबायावबो थायोना ओ हाथासुनियावबो हाथासुनियावबो जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो ओ पुर'हित थागोन जोंहा आरो बेबायदिनो बैराथि थागोन हाबा गिदिराव बिराथिजों लोगोसे जोंहा ओ मा होननानै बुङो बैराथिजों लोगोसे जोंहा मा होनना बुङोमोनलाय मेथर मेथराइ मेथुरि आरो जोङो हाबा गिदिराव बारलांफाबो थायो जेनबा बारलामफाया जाहैबाय जोंहा हिनजाव जेनबा हिनजाव गोदान लागोनिफ्राय बेबायदिनो हौवा गोदान लागोनि न'आव सिगां फैग्रोनाय नङा होमबा जों आथिखालाव हाबा खान्थिखौ आरो बेखौ नुनो मोनो खारसननाय हिनजाव आरो लायनाय बा दोन‌ दोन बोनाय हिनजाव बेखौना खारसननाय हिनजाव होननानै बुङोबा जोङो हाबानि सिगां बियो खारसननाय जायोना थाहैग्रोखानाय जायो हौवानि न'आव नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो नायनाय बा दोनलांनाय होननानै बुङोबा जोङो बेयाव ओ मा होननानै बुङो दोनलांयो हिनजाव गोदानखौ दोनलांनाय जायोना। बेबायदिनो दोनलांनानै जोङो जरा जुलि होनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो ओ माखासे रायजो राजाफोरखौ जाहोनाय बेफोरबायदि हाबा फारि लानाय जायो आरो रायजो राजाफोरा बिथांमोननो जा हायो दान होनाय बा नाय नङा होमबा बेबायदि नियम दं नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो जोंनि हाबा खान्थिखौ सावरायनो हायो नङा होनोमब्ला नोंथां हाबा खान्थिखौ जोङो सावरायनोबा जोंनि बर' हारिनि हाबानि गुबै नियम ना बेफोरखौ जोङो सावरायफानो नांगौ नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो जोङो ओ माखासे रायजो राजानि नियम खान्थि बा जोंनि आसार खान्थि बेखौ जोङो जेब्लायबो लाखिलांनो नांगौ। इयुन जोलैनो फोरोंलांनो नांगौ आरो बेबायदि बिदिनो जोंहा माखासे ओ नेमखान्थिखौ लाखिनानै जोंनि हाबा हाबा खान्थिखौबो लाखिफानांगौ आरो नङा होमबा नोंथां? ओ जोंनि सावरायनाय समा बेनोसै नोंथां साबायखर। थाबाय नोंथांजों सावरायनानै गोबां हाबानि खान्थिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय नोंथां औ गोजोननाय थाबाय।
गोजोन्थों।